आब' औ खोनाबाय।
मोजां खोनादोंना?
खोनादों। मा होनदों?
उम आंनिया एस एसे आवासा फिसा जानो नागिरो नोंनिखौ मोजां खोनादों आं।
मा होनदों?
आंनिखौ खोनादों ना खोनायाखै?
थाबथा थुबथा जादों एसे।
ए माबा नेटनि प्रब्लेम जायो एसे
मोजाङैनो खोनायासै
जायगाखौ एसे सोलायना ला
मा खालामदों?
आङो ओंखाम जाखांना जिरायना दं। थाबथा जोबबाय?
ए मा मा ओंख्रि?
ओंख्रिया मा
थाबथा थाबथासो जागासि नो मोजां फैथारासै बोनोसो हायासै नोंदां। खोनाले आब'